औ गोजोन फुंबिलिनोथां।
गोजोन बिदिबा नोंथां?
बेनि
दिनैनि जों बै
मानि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथां दिनै?
मा होनदों नोंथाङा?
दिनै मानै सोमोन्दै साव
औ जोंहा बेंख्रिनि सोमोन्दैनो
जागोन
रायनोसै नामा? औ जोंहा अनला ओंख्रिखौ जोंहा बर'फोरा माने सानफ्रामबो मोनबाय थानाय ओंख्रि बबा न'आवनो मोननाय ओंख्रि होननानै बुंजायो आरो जोंहा अनला ओंख्रिया
औ औ
औ जोंहा माइरङाथ' बर' हारिनि बयनिबो न'खराव थाखायो नालाय दा बै माइरंनिफ्रायनो जोंहा अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो माइरंखौ देग्लिनानै
औ नोंथां औ।
दा बे अनला ओंख्रिखौ माबोरै अनला ओंख्रि महरै मोननो हायो बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथांनो
दे नोंथां एसे फोरमायग्रोदो आङो उनावहाय जुरि फानोसै।
औ नोंथां जोंहा गिबियाव अनला ओंख्रिखौ बे जोंहा न'नि माइरं बेनिफ्राय जोंहा बेखौ बे माइरंखौ एसे सुनानै बा सोमना दोननानै एसे सोमनानै सुनानै एसे फोरान सुनानै माने माइरंखौ जोंहा गुन्दै देग्लिनाय जायो आरो
औ औ
औ बे माइरंखौ जोंहा उवालाव उवाल होननाय मोनसे दङमोन देग्लिग्रा नाथाय आथिखाल मुगायाव बेखौ देग्लिनो थाखायबो जोंहा ओ माखासे सुबुंफ्रा गायेन होननायखौनो थिखोनो हायि जालांबाय
औ औ
औ जायनि जाहोनाव आथिखालाव मेसिनजों बा ग्रेन्डार सार माबा मेसिनजों माने बेखौ मिस मिस उननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ
दा अनलाखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला अनलाखौ माने रुनायबाय रुनानैनो संनाय जायो आरो। खोनाबाय नोंथां। औ अनलाखौबो जोंहा
औ
औ
दा नोंथां बुंनाया औ बे दे देग्लिनाय होननाया औ जों गोदो जोंनि न'खरफ्राव नुयोमोन गायहेन थानाय एबा थौसि थायोमोन दंफांनि दाथ' नोंथाङा खम नुसिगोन जे सोरनिबा न'खराव गाहेन उवाल थानाय हारसिं आरो दंफां खसि थानाय बैफोरबायदि जों गोदो सङोमोन खिन्थु दानिया नों दानि बुंनाय बाथ्राया जे जोङो दा मेसिन बाहायनानैसो माइरंखौ गेब्लेहोयो बेनि उनावसो संनाय जायो। दे नोंथाङा एसे फोरमायबावनाय नोंथां।
औ जोंहा नोंथां होननाय बाददिनो माने जायनि जाहोनाव जोंना गाहेन आरो उवाल होननाय मोनसे बर' हारिनि गोदोनिफ्राय दोरोङारि बाहायबोजाबाय थानाय बे सादा माने गोमालांनो हमगासिनो आरो दिनै
औ औ
औ दारमाने बैफोरजों देग्लिनानै सङोमोनब्ला बा आबै आबौमोन संनाय बा आइ आइमोन संनाय ओंख्रिखौ माने अनला ओंख्रिखौ माने गोथावसिन मोनोमोन आरो।
दानि जि संनाय खावनाय बेनिख्रुइ बांसिन
औ नोंथां जोंना मा दायो मेसिन बाहानानै गुन्दै खालामनाय जायो नालाय माने बैफोर एसे माइरंनि आथाफोरखौ माने एसे राननानै राननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ
जायनि जाहोनाव माने जोंनि औ ओंख्रिया गोथावसिन जानायाव माने एसे माबा जायो आरो एसे जानगार जायो आरो गोथावसिन जानायनिफ्राय
ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलाव जोङो अनला होनोब्लाथाय अनला संनाय लोगो लोगो जोंनाव मोनसे जाग्राया गोसोआव फैयो बे बेदर सोरबा आलासि फैयोबा अनलाजों दाउ बा आलासि फैयोबा अनलाजों अमा बेदर अनलाजों ना बायदि संनाय जायो आरो जानोबो गोथाव जायो बे जानोबोथावनाय जायो नालाय जोंनि मानसिफ्रा बेखौ बांसिन गोसो होयो आरो। फारसिथिं माइरंनिफ्रायनो बानायनाय नालाय बेयाव जेबो ओ रासायनारि होदेरनाय जाया दा बिनि थाखाय देहानि थाखायबो गोग्गो मोजां खौ आंबो नुहुरदों।।
औ
दे नोंथां एसे फोरमायबावनाय।
दा जोंहा अनला ओंख्रि होननानै अनला ओंख्रिखौ माजों जागोन होननानै बुङोब्ला नोंथाङा होननाय बायदि माने गिबियावनो माने दाउ बेदरा फैग्रो आरो बे न'नि दाउआ
औ
अनला ओंख्रि होनबाथाय माजों जागोन माने बैयाव लांदां जायगायाव माने दाउआ फैग्रो खागोन आरो गिबिसिन
औ
औ बिनि उनावसो ओरै अपसनेल थागोन जेरैबायदि ओ बै नाथुर फिसा फिसाया नाथुर गुन्द्रा ना मा होनो
औ औ ओं
नाथुरमिहि नाथुरमिहि बैफोरजों बेनिफ्राय नाजों आरो बिदिनो आरो औवा मेवाइजों माने अनलाखौ बांसिन जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो जोंहा दङ अनला बै बेलाथि फिसा फिसाया गल गला नोंथाङा मिथियो दा।
औ औ
औ बैफोरखौ माने एसे होद लानानै जानायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो
थारै नोंथाङा आंबो नुदों बेखौ न'खरफोरावबो सङोमोन नालाय गोदो।
ओं ओं दा नोंथांङा माब्लाबा समाव अनलाजों अमा बेदर अनलाजों लकेल दाउ दाउ बेदर संनाय मालाबा संफेरबायबाय नामा?
आंथ' नोंथां संफेराखै खिन्थु आं आंनि आइनि संनायखौ नुयो।
औ दे नोंथांङा नुदोंब्ला नुदोंब्ला एसे फोरमायथिना होलाय।
औ नोंथां ओ गिबियावनो माइरं खौ दैयाव सोमनानै दोनदो माने सुनानै लाग्रोबाय सुनायनि उनावहाय बेयाव दै थायो नालाय सुनायनि उनावथ' बेखौ फोरानग्रोना लाबाय माइरंखौ खेरखायाव दोनबाय बहाबा सान्दां दोननानै दैखौ गहोबाय। ओमफ्राय बेखौ देग्लिबाय देनानै जेब्ला बियो मैदाफोरबायदि फिसा फिसा महर मोनबाय होनब्लाथाय
मा खालामो बेखौ नों दानि होननाय बायदि रुनाय रुना लाबाय गिबियावनो नों माखौं संगोन हमना ला दाउजों संङोबा दाउखौ एवना लाग्रोबाय। दुब संबा बेदरखौ एवना लाग्रोनानै बेखौ गाव गोजा संग्रोबाय बेयाव नांगौबायदि हालदै संख्रि होनानै बेखौ मोनजासिम खालामबाय रुइहोबाय। बिनि उनावहाय बेदरखौ होबाय बिनाव दैखौ एसे समान जे जायैसिम जानो हाथावो जायसिम संख्रि हालदैया ग्रोबनांङो बेसिम दोननानै खांङो आरो जोंनियाव। बेबायदि संङो दा नोंथांमोननिया माबायदि सङो?
औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथां होननाय बायदिनो एखेआनो बिदिनो अनलाजों लोगोसे लोगो जाय दाउ बेदर बेखौ जोंहा गिबियावनो एवफ्रामनानै लाग्रोबाय।
औ
औ बिनि उनाव अनलाखौ गाव गो जा एकस्रा रुबाय आरो ग्लब ग्लब गोदौओबा माने उमह दाउ बेदरखौ होसननाय जायो। बेबायदिनो नोंथांङा होननाय बायदिनो माबायदि जानो बे एसे लाथाब लाथाब जानो ना एसे लाव लाव जानो बेफोरबायदिखौ नायनानै माने एसे संख्रि संख्रिफोर साखिनानै माने खांनाय जायो बा फोमोननाय जायो आरो।
औ औ नोंथां औ
औ
थारैनो बेबायदिनो जायो। जेनेबा जोंनिया बर बर' न'खराव आलासिफोरा जोबा नालाय।
औ
दा सोर फैयोब्ला गिबियावनो बेखौ सोङो आरो माजों जानो? ओय अनलाजों जानोसै खोमा आरो अनला संबाथ' मिथिखायो नोंथांआबो? माजों सङो जोंनिया अनलाखौ बांसिन दाउ बेदरजों सङो‌। बेबायदि आलासि साननायनि थाखाय बे मोनसे मोजां जामुं आरो। जामुं होनना बुंनांगोन आलासि साननाय बेनिफ्राय हाबा खेराइयावबो होनाय जेरावहाय खम बाजेटावनो नोङो गोबां मानसिफोरखौ साननानै हरनाय हायो गोबां मानसिफोरखौ जाहोना हरनो हायो।
औ
जोंनाथ' माइरंआवथ' इसेबां बाजेट गैया नालाय न'आवनो थायो बर' न'खरफ्राव एबा जोंनि आसामाव भारतआवथ' बयनावबो न'खरावनो माइरं थाजोबखायो माइरंखौ सुना लाबाय औ आं बावदोंसो जोंनियाव खारैबो होयो नोंथां।
औ औ
खारैजों संङो अनलाजों ओ खायसे थावबो होना् संङो थिग गुबुन' थ्रा जोंनिया बांसिन जायोब्लाथाय खारैजों जायो आरो।
औ आरो मोनसे जोंनियावबो बेबायदिनो जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो मोनसे मोनसे अनला ओंख्रिनि मोनसे बिराद मोजां बाथ्रा दङ नोंथां
औ
औ जेरैबायदि जोंहा औ औ मोनसे बाथ्रा बाव महरै बाहायनायबो नुनो मोननाय जायो आरो जेरैबायदि माने मा होनो अनला खोरै अनला खारैयाव आगान थाया होननाय माने बाथ्राबो दं आरो आरो मा जोंहा गोदोनि हाबायाव हाथा खुरनाय जे होनो हाथासुनि बैयावबो माने जोंहा अनला ओंख्रिखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ औ
औ नोंथां थारमाने हिन्जाव गोदानखौ बैयाव माने हाथासुनियाव माने अनला ओंख्रिखौ रानहोनानै जानायखौ नुनो मोनबोदों आरो एसे
औ औ नोंथां
औ बे जोंहा अनला ओंख्रिजों जोंहा बर' हारिनि गोबां माने हाबाफोरावबो माखासे हाबाफारिफोराव माने गोबां गोरोबलाय बा बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों आरो जों अनला ओंख्रिखौ
औ नोंथां होमबाथ' नोंथां जोंहा बाथ्राया सावरायगौमानि लाावबावनाय नोंथां जोंहा समाबो खम दङ नालाय समाव
औ
उननि समाव नों सम मोनोब्ला खबर लानोसै नामा
औ नोंथां औ
दे बिदिब्ला दिनै लाखिथनोसै
औ नोंथां दे नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ दे
औ